औ नोंथां खोन होनदों ना नोंथां औ नोंथां औ नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां
नंगौ नोंथां दङ
औ नोंथां आङो जोंनि बर'नि हारिमुनि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांजों फन खालामहरनाय जादोंमोन नोंथाङा
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन जोबोद मोजाङ आदा
अब्ला नोंथां आंनो जागायग्रोसै नामा नोंथां
दे दे औ दे
औ हारिमु होननानै बुंब्लाथ जों मिथिखायो नङा होनबा नोंथां मोनसे हारिनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय मोसानाय मुसुरनाय नङा होमबा नोंथां गासिखौबो लानानैसो मोनसे हारिमु जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ दा जोंनि बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला बा जोंहा गावनिनो आंगो माखासे हारिमुफोर दंखायो नङा होमबानो नोंथां जेरै जोंहा दानाय लुनाय गावहानो दङ गाननाय जोमनाय जोंहा गावहानो दङ नङा होमबा नोंथां मोसानाय मुसुरनाय जोंहा गावहानो दङ नङा होमबा नोंथां औ दा बिनिनो गेजेराव आङो जोंनिनो हारिमु दानाय लुनायनि सायाव एसे एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां जेरै दानाय लुनाय बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिनो बै सम सम नि जेब्ला जोंनि बर' हारिया बा जों जोङो नङा होमबा हायनि ओनसोलाव जेब्लानिफ्रायनो जों रायजो जाजेेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो जोङो बै दानाय लुनाय खौ जोङो जागायग्रोदोंमोन नङा होमबान जेरै जोंनि गावनि गाननाय दख'ना गावनि जोमनाय फास रा गावनि जोमनाय हौवाफोरनि जेनेबा नोंथां गामोसा नङा होनबा गामसा होनो जोङो आरो लोगोसे जोंनिनो मुंदांखा जेनेबा जाय जों आलासिफोरखौ मान होयो नङा होमबा मान बावो बे जाहैबाय आरनाइ जों बेफोरखौ जोंनो दानानै लायो आरो नोंथां नङा होमबा आरो गोदो गोदाय खोनानो मोनदों जेब्ला जोंनि बर'फोरा बै समाव जेब्ला दावहा नांनो थाङोमोन नङ होमबा नोंथां सुथुरफोरजों जेब्ला बै समाव दावहा नांनो थाङोमोन बै समाव मा खालामोमोन जोंनि आइजोफोरा नङा होमबा हरसे मानि आरननाइखौ दानानै हरसेयावनो गाननो हरोमोन आरो बे जाय दावहाथिलियाव थांगोन नङा होमबा बै समावनो हरसेयावनो हरसे मानि आरननाइखौ दानानै हरसेयावनो बे गाव गावनि जोहोलाव नो बिर जोहोलावफोरनो बे आरननाइखौ गानहरोमोन आरो नों थां जाहोना जाहैबाय जाहाथे गावनि बिर जोहोलावफोरा गावनि जोंनि हारिनि बिर जोहोलावफोरा देरहासार जानानै फैनो हाथों नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय जोंनि हारिनि आइजोफोरा बै समाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि दानाय लुनाय आ आयदाखौ गावनि होननानै बोजबना लाबोदों नङा होमबा नोंथां नंगौ नोंथां आरो जोंनि दानाय लुनाय लुनायखौ आरो जोंनि आइजोफोरा आरो मोनसे खामा बाहाय बावदों नोंथां गावनि रांखान्थिनि बेलायावबो बाहायबावदों जेरै दानाय लुनाय गामसा होन बा आर'नाइ बा जोमग्रा फास्रा आरो दख'ना होन नङा होनबा नोंथां बेफोरखौ जोंनि आइजो फोरा बाजारफोराव बा खाथियाव थानाय टाउनफोराव नङाबा हाथाइसालिफोराव फाननानै मा खालामो नोंथां बेफोरखौहाय रां फाननानै रांखान्थि आरजिनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां रांखान्थि आरजिनानै बे फोरखौनो सोलोंथाइफोराव जेनना फरायसा फिसाफोरनि नङा होमबा गावनि फिसाफोरनि सोलोंथायाइयाव बे फोरखौनो थाइसे थाइनै रां खामायनानै सोलोंथाइखौ लाहोदोंमोन न होमबा नोंथां आरो लोगोसे गावनि न'खरनि सालायनाय जानाय आदार बायनायफोराव बेफोरखौहाय जोंनि आइजोफोरा बाहायबोदोंमोन जेरै जोंनि माखासे जेनेबा आगरफोर दं नङा हबा दखनायाव जाय जों होयो नङा होनबा आरो हरनायाव जों जायखौ होयो जेरै हाजो आगर नङा होमबा नों थां दाउसा मोख्रेब आगर नङा होमबा नोंथां फारौ मेगन नङा होमबा नोंथां फेसा मेगन बेफोरबायदि माखासे आगरफोर दङ नो थां बुंनानै फोजोबनो हाया बेफोरबायदि आगरफोरखौ जोंनि आइजोफोरा गाव गावनि गाननाय जोमनाय नाय जेनेबा दख'ना बा आर'नाइ बेफोरावहाय जोंनि आइजोफोरा एरो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ नंगौ नो थां आरो बुंनो थाङोब्ला आरो हारिमु होनना बुङोब्ला नोंथां जोंनि जेरै मोसानाय नङा होमबा नोंथां मोसानाया गोबां जेरै जोंनि हा गावनो आं गो हा मोसानाय दं जेरै मोसानाय फोरा बुङोब्ला जेरै बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमबा नोंथां दाावस्रि देलाय मोसानाय जेखाइ ख खबाय लानानै मोसानाय नङा होमबा नोंथां दाहाल थुंग्रि सिबनाय बेफोरबायदि मोसानायखौ जोंनि हारिमुआव जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ
बेफोर मोसानायाव बाहायजानाय माखासे आगजुफोरा जाबाय जेरै दाहाल थुंग्रि ओ सरि ओ बेफोर बाहायजानाय आगजुफोरा जाबाय जेरै ओ खाम सिफुं सेरजा जथा नङा होमबा नोंथां औ गंगोना हारमनियाम बेफोरो जाहैबाय जोंनि गुबै मोसानायफोराव बाहायजानाय माखासे आगजुफोर नङा होमबा नोंथां औ जेरै बुंनो थाङोब्ला नोंथां खाम सिफुं सेरजा जथा बेयो जाबाय जोंनिनो बर' हारिनो आरो जि आइटेक मोननाय मोनसे आगजु फोरबोआव नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ जोंनि बर' हारि बियो आइटेक मोननोबो हाबावबाय आरो नोंथां दा बागुरुमबा होननानै बुंबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानो हागौ मानो होनबा बागुरुम्बाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे मख'जाथाव आरो मुंदांखा मोसानाय नङा होमबा नों थां औ नोंथां । बे मोसानाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनायजों जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय मोनसे मोसानाय नङा होमबा नोंथां आरो जेरै दाहाल थुंग्रि सिबनायखौनो होनबावदो नों दाहाल दुंग्रि सिबनायाबो जेरै जोंनि गोदो गोदायनि बिर जोहोलाव सोमदोन जोहोलाव गाम्बारि सिख्ला थेम्फाग्रि सिख्ला नङा होमबा नोंथां बै समनिफ्रायनो माने जोंनि बर' हारिया मोनसे जेन'बा बिर जोहोलाव हारि हिसाबै नङा होमबा बेफोरबायदि मोनसे सिनायथि जानाय मोनसे हारि हिसाबै बै दाहाल थुंग्रिया जोंनि थाखाय बे मोनसे नेरसोन जायनि जाहोनाव बेखौ जोंनि बर' हारिया दाहाल थुंग्रि सिबनानै मोसायो आरो नङा होमबा? जोंनि आइजोफोरा नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि मोसानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां दा आङो नोंथांखौबो थांनि जोंनि बर' हारिमुनि मोन दांथि आरो नोंथांनि बुजिनायाव माबायदि आङो बेखौहाय फोरमायना होनो एसे खावलायनाय जाबाय नोंथां ।
नंगौ नोंथां । हारिमुवा बर'नि हारिमुवा जोबोद दामानि सावरायजायो । गोथाव आयदा मानो होनना बुङोब्ला बेयो जोंना गोदो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोफानाय मानो आरो होनना बुङोब्ला गासैबो हारियावनो गाव गाव गावनि मोनसे मोनसे हारिमु थायो थिग बिदिनो जोंनि बर' हारि दा जोंनि बे जेनाखि बर' हारिनि हारिमु बिमानि गोदो गोदायनि बेनिफ्रायनो जोंहा मोनसे जारिमिनारि माबाखा आरो नङा होमबा नोंथां जेरै आबै आबौ मोनहा जोंखौ फोरोंबोदों गामसा दानाय दख'ना दानाय आरो दानाय लुनाय आरो जानाय लोंनाय खननाय मोसानाय मुसुरनाय मानि बेफोर गासैखौबो जोंनि आबै मोना हमथाना लाखिबोनो हादों आरो गोदोनि समनिफ्राय नो आरो जोंनि जेरै बै समनि मेलेमजिबि बिथांमोन बिथांमोना दा जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै । बुहुमनि गेजेरावनो जोंनि जेनाखि हारिमु बेयो मोनसे माने गाब गोनां जा गाहामा गाम आरो नोंथां नङा होमबा गासिबो बुहुमनि जेनाखि मुलुगनि दरबारावनो जोंखौ सिनायनो मोनदों । जोंनि हारिमुनि जोहै सोर जोङो मोनसे बाथ्राखौ बेयाव रायखां नोंथां जेरै जोंहा दाखालिसो जानानै थांनाय गहातियाव मोनसे स्टेडियामाव जोंनि बागुरुम्बा दोहौ जायखौ लादोंमोन बिनियाव पारफर्म खालामनो बै बागुरुम्बा दोहौनि जोहै दिनै जोंनि जेनाखि मुलुग दरबाराव जोंनि बर' हारिनि सिनायथि बा जोंनि हारिमु बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो हादों आरो दा बेयो मोनसे जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा जाय बागुरुम्बा दोहौनि जोहै जोङो दिनै मुलुग दरबार राव जोंखौ सिनायजोबनो हाबाय लोगोसेनो जेनाखि बेयाव जोङो बागुरुम्बा होननानै बुङोब्ला बागुरुम्बाया जों मोसाबानो जाया जेराव जोंनो नांफागौ लोगोसे खनग्रा दामग्रा नङा होमबा नोंथां? जेरै हेल' खोनादों ना नोंथाङा? औ दा जोंनो बागुरुम्बाखौ जों मोसानायल' जाया जेरै मेथाइ खनग्रा सुबुं नांगौ आरो दामग्रा नांगौ जेराव जोङो बागुरुमबायाव बाहायो
खाम जथा आरो गंगोना सिफुं बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नङा होमबा नोंथां मेथाइआव दामग्रा आगजुआव आरो मेथ थायाव जोङो बागुरुम्बा हाइ बागुरुम्बा बे मेथाइखौ जोङो रोजाबनानै खाम सर जथा सिफुं दामनानै जोङो आरो मोसाखावरि बिथांमोना मोसायो आरो नोंथां नाङा होनबा नोंथां बिदिनो बागुरुमबायाबो जोंनि दिनैनि समाव जोंनि जेनाखि हारिमु बेखौ जोबोद गाब गोनां खालामनो हायो लोगोसेनो जों हारिमु होनोब्ला जोङो बेयाव गासिबो थाजोबो जेरै दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय नङा होमबा नोंथां जेराव जोङो जि जि दायो आरो जेनाखि जोंनि माखासे जानाय लोंनाय जोंनि रायलायनाय बा राव हारिमु बेफोर गाससिबो माने मोनसे जोंनि ओ जेरै थुनलाइ बेफोरो माने जोंनि बरनि जेनाखि हारिमु बेफोरखौ माने जोबोद आं जागा मागा बा गाब गोनां खालामना होयो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां
ओ जेनाखि जोंनि हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनाया नोंथां आरो जों आंनि बेफोरबायदि सुबुं बर लाइमोनफोरनि आखायावनो जुदि जोङो लासै लासै बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि फरायनाय लिरनाय बा दामनाय देनाय बा जेनाख जोंनि दानाय लुनाय मावनाय दांनाय बेफोरखौ जोङो खम खालामनो नाङा जोङो ओ सिगाङाव सोलिबोनाय बायदि जोङो बे आथिखालनि जुगजों गोरोब थफादोंबाबो बैफोरबायदि जोंनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो बावगारनो नाङा मोसानाय मुसुरनायखौ दामनाय देनायखौ नङा होनबा नोंथां जोङो बेखौ ला होलांबाय थानांगोन मानो होनना बुङोब्ला मोनसे से हारिमुवा थांना थानो थाखाय गासिबो थिग थाजोबनांगोन जों दानाय लुनायखौबो कन्टिनिउ खालामांग नांगोन आरो गाननाय जोमनायखौबो आरो जोंनि खननाय मुसुरनाय बा मोसानाय बेफोरखौबो जोङो माने लाखिनांगोन आरो आरो लोगोसेनो जेनाखि जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै नोंथां जेरै जिफोरखौ गोबां बर सिख्लाफोरखौ दानाय नुला मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे हारिमुखौ हमथाङा लाखिनोबा दानाय लुनायखौबो लाखिनांगोन नाथाय आथिखालाव जेनाखि जोंनि ओ लाइमोनफोर बिथांमोना जेनाखि मेसिनजों दानाय दखनाफोर बेफोरखौसो गाननायखौ गो जों टाउन सहराव बेरायनाय गोबां नुनो मोनसै दा जोङो बेफोरखौ हमथारोबा जोङो जि दाखौ दानांगोन मानो होनब्ला गोदोनिफ्रायनो जोङो जि दानानै माबानाय गानबोनाय जोंहा गावनि आलादा माबा दंखायो जोङो मालायनिखौ मोन गोदोनि आबै आबौ मोना दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ समा जाबायाबो जाबायानो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बिदिब्ला जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथांजों सावरायनानै औ नोंथां दे गोजोनथोंसै औ नोंथां